खोनादों ना जों बिदिब्ला बे समाव बर'फोरनि आबाद मावनाय आयदानि सायाव जोङो सावरायनो
औ औ औ
बिदिब्ला आं जागाय जेननोसै
औ
बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों थानानै हाजो हायेनाव थानानै बिदिनो जिउ खुंबो जों आरो बर'फोर खौ मंगलिया फोलेरनि बिदि बुंनाय जायो आरो टिबट भुटान बेनिफ्राय फैदों बर'फोरा आरो गोदोनि निफ्रायनो बिदिनो दाब दाब जायगायाव थानानै आरो दिनैसिमबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानानै बर'फोरा गावनि जानायनि थाखाय बिदि आबादफोरखौ मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बर'फोरा गोबां बिदिनो गावनि जानायनि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो माइ आबादनिफ्राय लानानै नै मैगं थाइगं गासैखौबो बर'फोरा न'आवनो गायनाय खौ जोङो नुनो मोनो। हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय बेखौ जोङो। नुवामोन नाथाय दानि बे मुगायाव एसे सोलायदों
उम
हा हु बेफोरनि खोथायावबो एसे आलादा जायो दानि मुगायाव गोबाङा बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानि मावनायजों बेस्थ' थानानै आबादफोरखो बिदि मावनायनिफ्राय एसे गोजानाव थायो। नाथाय नाथाय अब्लाबो बर'फ्रा जे गोदोनिफ्राय आबाद मावनानैनो जाबोनाय हारि बेनिखायनो आबादजों सोमोन्दो दं आरो आबाद गाहाय बेबायदि समाज बर' हारिया नोंथाङा बै मा मा रोखोमनि आबाद मावो बेफोरखौ? एसे फोरमायना होदो?
ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय हारि। आबादानो बर'फोरनि थाखाय गाहाय आबाद मावनानैनो बिसे बिसोरो गावसिनि जिउखौ खुंबोदों गायै बिसोरो माइ आबाद माइ आबादखौनो मावो।
औ औ
आरो दाब दाब जायगायाव बैबायदिनो बेसर सबाय
औ औ
बिदिनो बायदि बायदि मैगं थाइगं गायनाय फुनाय। बिसोर आबाद मावो खायसे खायसे गामियाव थालिर बागान खारजि बागान बिदिनो गोबां रोखोम खोमनि आबाद मावो बर'फ्रा बे आबाद मावनो थाखाय बर' फ्रा गोदो गोदाय सोरांनाय लोगो लोगोनो हाल होलांनानै फोथाराव मुखुब थायोमोन।
औ औ
नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों जे बेफोर हालेवनाया गैलिया
ओम ओम
दायो ट्रेक्टर बायदिफोरजोंसो हालेवनाय नुनो मोनसै बर' फोरखौ
एसे सोलायबोदों
सोलायबोदों दायो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव बेफोर माने सोलायबोगासिनो दं आरो दाबो गोबां खना खनला जायगायाव हालेवना जानायखौ नुनो मोनो दाबो दासिमबो बर' फ्राव हालौवनानै जायो बेबायदिनो बिसोर गोबां आबादफोरखौ मावो आबादनि गेजेरजोंनो बिसोरो गावनि जिउनि थांना थानायनि राहा खौ नागिरनानै लायो जोंनि बर'फ्रा गावनि जानायजों लोगोसे आबाद मावनानै बेबायदिनो बेफार फालांगि मावनाय बा रांखान्थियारि बिथिंसिम सोलायहोनाय फालांगियारि बिथिंसिम सोलायहोनाय बेखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां बुं बुंनाया थारैनो सैथ' दिनैनि मुगायाव जोङो गावनि जानायनि थाखायल' आबाद मावनाय बेखौ नुनो मोना बिनि गोजौआव जों ओ नुनो मोनोसै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां आबादारिफ्रा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ आबादफोरखौ गायनाय जायो गोबाङा बि बिदिनो माइ गायनानै बेखौ गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन हादरफ्राव बिदि फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ
गावनि न'खरखौ बिदिनो सालायदों आबाद मावनानै आरो दानि मुगायाव गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जि फिथाइ सामथाइ आबाद माइ आबाद मैगं थाइगं बेफोर आबाद मावनायखौ जोङो दानि मुगाजों गोरोबनानै जि मावनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बुंनो नांगोन ओ गोदोनि दिनाव जोंनि दाबो जोङो नुनो मोनो जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनाया एसे आलादा दा जोंनि बर' फोरनिया आबाद मावनाया माने गोबां बेबायदि मुलि बाहायनानै मावनाय बेखौ जोङो नुनो मोना गोबाङानो गावनि नि न'आव थानाय जि मोसौनिफ्राय मोननाय जि गोबोरखि बे गोबोरखिखौ औ हासार बेजोंनो आबाद मावबोनायखौ खौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि सास्त्रफ्राबो सावस्रिफ्रा एसे मोजां मोजां बेबायदि जों नुनो मोनो आरो दानि मुगायाव जो नुनो मोनो बिदिनो गोबाङा न'खराव जानायनि थाखाय बिदि गोबोरखि हासारजों आबाद मावो आरो बिदिनो मोजां फिथाइ सामथाइ मोजां मैगं थाइगंफोरखौ दिहुनो आरो हाथाय बाजाराव लाङो जों बेखौ ओ मोनथिनो हायो नोंथाङा बे समाव माइ आबादखौ माबायदि मावो बा माइ आबाद मावनो थाखै माबायदि फार्स्टआव गिबियाव माबायदि खालामग्रोनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन
औ गिबियावनो आबाद मावनो थाखाय खोथिया खोनादों ना ओरैयो जेब्ला खोथिया रज'यो दैज्लां बोथोर समाव जेब्ला अखा जुजु जु हायो बे समाव फोथारखौ फोथारखौ एबा दुब्लिखौ मोजाङै हालेवनानै गोदोथ' नांगोल हालेवोमोन नाथाय दा ट्रेक्टरजों बांसिन हालौनाय नुनो मोनसै सै हालौखांनानै बे खौ हाखौ माने गोमोन खालामो हाखौ फोमोननाय जायो देहाखौ फोमोनाय फोमोनो बिनि उनाव खोथियाखौ बेबायदिनो गामिनि आइजोफ्रा ज' ज' लोगो नांनानै बा सावरि जानानै बा हाजिरा जानानै खथियाखौ फुयो खोथियाखौ फुखांनानै बे फोमोननाय हायाव गायनाय जायो
बिनि उनाव माबायदि ओ माइखौ मोननो हायो बेसांसो ओरैनो बेसांसो दिन लायो ओरैनो माइ आबाद खेथि मावनाया
माइ आबाद मावनाया बेबायदिनो
द दान
द' दान द' दानसो नांगौ
द दान
माइखौबो गायनानै उम माइखौबो गायनानै दोनबा ओरैनो गायनानै दोनबाल' जाया बेखौ जोथोन लानांगौ जायो बेरा होनांगौ जायो जाहाथे मोसौ मोसा फ्रा बोरमाफ्रा अरस'वा जाया एम्फौफोरा रा माइ बिदांफोरा गाज्रि जाया बे थाखाय एसे जोथोन लानांगौ माइ गेजेर गेजेर हाग्रा रजानायफोरखौ फुनाय जायो बेरा होनाय जायो आरो बेबायदिनो जेला माइ ओंखारो माइ ओंखारजेनो बे समाव बर' बर'फ्रा बर'फ्रा बेबायदिनो फुजा होनाय जायो आरो ओरैनो
औ ओंखाम गोदाम जायो
ओंखाम गोदान ओंखाम गोदान ओंखाम गोरलै जानाय जायो
औ ओंखाम गोदान जायो बेखौबो मोनथिनो हायो आरो लोगोसे बर' फोरा गोदोनि दिनाव जि माइखौ हानानै लाबबाय फोथारनिफ्राय लाबानानै गावनि सिख्लायावनो जि मोसौ मोसौ जों जोङो नानानै बेखौ
मारा
औ मारा होनाय बेखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दान नि दिन मुगायाव जों एसे सोलायनाय
सोलायनाय नुबाय औ
टेक्टरफोर दों दायो नायो आरो माइ हानायनि बेलायावबो जोङो गोदो जोंनि गामिनि बेबायदि आबौ बिथांमोना बैसो जानाय बा जोंनि आइ आफा आ बिथांमोनानो माइहा खौ हानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो जौगानायाव सोलायनायजों बेफोरबायदि माने नुनो मोनबांला गोबां मिसिन बेफोरखौ बा बाहायनानै जोङो माइ गायनाय बा माइ हानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो इसे जों गोदोनि बा दानि बे खौ जों इसे सोलायनाय बेखौ आं नुनो मोनो अब्लाबो जे जोंनि बर' हारियाव माइ गायनाय बे हुदा बे हुदाया दं जों बेखौ नुनो मोनो आरो जों बेखौ लाखि फ्लायबाय थानांगोन मानोना जोंनि हारिया आबाद गाहाय समाज आरो जों आव आबाद मावनानैनो जायो आरो जोङो ओंखाम जानानैनो जों थांनानै थायो बिनिखायनो जोङो आबाद मावनांगोन आबादखौ मावब्लासो जोङो मोनजागोन नङाब्ला जोंनि जानाय लोंनायफोरावबो एसे उसुबिदा जागोन
औ औ बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनायाबो मोनसे दोरोङारि गियान
औ नंगौ
बे दोरोङारि गियानखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन
उम
बेखौ जों लिरथ'नानै दोननांगोन
औ औ
जों फोरमायलांनांगोन जों बेबायदि दोरों गियानखौ फोथांना लाखिनोबा बे हाबाखौ जों मावनांगोन
औ औ
औ
जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जुदि आबाद मावनायखौनो नुवाब्ला जि ओंखामल' मोनजायोब्ला थोरसियाव आबादखौ बबेनि फ्राय लाबोयो मा बायदि ओंखारो बेखौ जुदि थियाब्ला बेनिखायनो जोङो जोंनि आबाद मावनायखौ लाखिनांगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय औ उन्दै उन्दै गथ' ब्रा नेक्स्ट जेनेरेसना मोनथिनांगोन जों बिदिब्ला बे आबादनि सायाव सावरायनाय बे समखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै
औ औ
गोजोन्थों ले
गोजोनथों दे